खोनादोंना नोंथां
हेलौ
हेलौ औ नोंथां
औ नोंथां औ
आतसा औ औ
औ अ अब्ला जों दिनै आबहावा गेब्रेंनाय ओ इनभाररमेन्ट पलुसननि सोमोन्दै रायलायनोसै नामा
औ रायलायजागोन नोंथां
औ
दे बिदिब्लालाय जागाय जासिगोन नङा होमबा
औ जागोन दे जोंहाथ' आथिखालाव आबहावाया गोबां बि थिंयै गेब्रेसोनोसो हमबाय माथो थो जेरै सिगांनि आबहावाखौ नायोब्ला आथिखालाव माने फारफ्रोम बिथिंजों माने आबहावाया गिबिनो हमदों जोंना
औलै नोंथां
औ बे दैखौनो लादो दै बार हा सोदोब माने सिगाङाव जेसेबांमोन आथिखालाव माने बांसिनखौ नुनो मोनो आरोना
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो दा आथिखालाव गोबां गेब्रोंनायखौ नुनो मोनबाय।
औ दा बेफोरनि गुबै जाहोनफ्रानो जादों जेरै हा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला गोदोथ' जेनेब्ला रासायनारिक हासारखौ बाहायामोन बिसोरो गोदोनि सुबुंफ्रा मिथिं गायाव नो मोननाय हासारफोरखौ बांसिनै आबादफोराव बाहायोमोन आरो ओ बे हा ओ हाग्राफोरखौबो सिखाफोरजोंनो एवोमोन नाथाय आथिखालाव मा आबादफोराब गासिबो रासायनारि हासारफोरखौ बाहायो माइनिफ्राय लानानै मैगं थाइगं गासिबो बिथिङाव आरो नाय बे आबादनि थाखाय हाग्रा फोर साफा खालामनायाव बिसोरो माने सिगांनि बादि सिखाजों एवस्राङा लासिनो खदालजों हाग्रा सना लासिनो गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन आदबखौ नागिरनानै मा खालामो बिसोरो बैफोरो ओ हाग्रा फोथैग्रा मुलिफोरखौ बाहायो जायनि जाहोनाव जोंना हाफ्रा हाफ्राबो गेब्रेंनो हमबाय आरो दैनि बिथिङाव होन नायदो सिगाङाव सिगाङावथ' जेनेबा जेखाइ खबाइ बायदिसिना फल' सेन खखा खाखि बाहायनानै ना हमनानै जाबोदोंमोन ना सानानै दैफोराव जाबोदोंमोन नाथाय आथिखाल आथिखालाव मा खालामो खम समनि गेजेरावनो जेबो खस्थ' खालामालासिनो नाफोर मोनजानो थाखाय बिसोरो मा खालामो कारेन्ट सट होयो। सट होनानै जायो। बेनि फ्राय मुलि बाहायो। मुलिफोर बाहायो दा बे फोरनि थाखाय बांसिनै दैफ्रा गेब्रेंदों आरो बेनि फ्राय मोनसेया जाहैबाय मा
बेनो माने दै गेब्रे नाया औ औ बे कारेन्ट सट होनायल' नङा दै गेब्रोंनायाव गोबां बिथिंखौ नुबावो नोंथां बे गेब्रेनाया जाहैबाय बे माइ आबादफोर बा गुबुन गुबुन आबादफोराव ओ मुलि सारनायनि नि गेजेरजोंबो बांसिनै बेसिकेलि माइ माइ आबादावहाय ओ मुलि सारनायनि गेजेरजों बेनिफ्राय इन्डास्ट्रियेल बा दारिमिनारि फसंथाइफोरनि माखासे गाज्रि मुवाफोर गारहरनाय बेफोरनि गेजेरजों दैनि गेब्रेनायखौ खौबो जों मोननो थाङो। आरो बेनि बेल' नङा आथिखालनि गोनोखोआरि जुगजों दावगानाय नैबे मुग मुगायाव गोबां माखासे गोनो खोआरि आदबजों बाहायजानाय मुवा बेसादफोर दङ। जायखौ जोङो ओ मोगथां जिउआव बो बाहायबाय थायो दा बेफोर बाहायथाय मुवाफोरखौ जों बाहायखांनानै गारो नाथाय बेखौबो मा गारखांनायनि उनाव मा बबेबा मोनसे टाउन सोहोरफोरनि बायदि बिसोरो बेफोरखौ जमा खालामनानै बबेबा दैमा सेर बबेबा ओ मा होनो लांदां जायगा बिलो सेर बेफोरबायदि खाथियाव गारहैनायखौ जों नुनो मोनो जाय मा अखानि दैफोरजों दैज्लां बोथोरफ्राव बोहैगारलांनानै ओ दैमा दैसा बेफोराव गलांनानै मा दैनि गेब्रेंनाय एबा गुबुंले जानायखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनो।
औ सैथोखौनो होनदों सैथोखौनो होनदों नोंथाङा।
औ औ
दा बिदिनो बार गेब्रेंनायखौबो नायदो दा जोंहा बार गेब्रेनायखौ होबथानो थाखाय मोनसे मामोन साबसिनथार राहाया बिफां लाइफां गायनाय नाथाय। नाथाय दा आथिखालावथ' ओ दारिमिन बायदिसिना दारिमिन फसंनो थाखाय बिफां लाइफांखौनो दानफायजोबबाय दा बेफोरनि जाहोनाव बांसिन बांसिनै माने बैफोरो गेब्रेंनायखौ हमथानो हायि हाला जाबोबाय बांसिनै बार बाराबो गेब्रेंबोबाय बेनिफ्राय गारि मथरनि अनजिमाया बांबोबाय आथिखालाव दा टाउन सहरफोराव नायदो एकदम ओ माने एरायनोनो जायगा गैलायि गारि मथर बेटारि गारि गारियनो होन पेट्रल डिजेलजों खारनाय गारियानो होन माने बेफोरनि जाहोनावनो गारिफोर बांद्राय जानायनि जाहोनाव गारिफोर खारनायनि जाहोनाव मा होनो बायदिसिना उखुन्दै गनाय ओमफ्राय ओ हाद्रिफोरजों जोंनि बाराव मिलायनानै बारफ्रा गेब्रेंनो हमदों बेफोर गेब्रेंनायनि औ बेफोर गेब्रेंनायनि जाहोनाव मानसिनियावबो गोबां खहा जादों जेरै बांसिन दा आथिखालाव थ' उन्दै उन्दै गथ'फोरनावनो एलारजिनि प्रब्लेम नुयो माननाय बेमार जानाया
औ औ
आरो बेनि अनगायैबो ओ मेगननि प्रब्लेम मेगन माननाय जानाय मेगन गाज्रि जानाय दा बेफोरो गासिबो बार गेब्रेंनायनि जाहोनाव जानाय
नंगौ नंगौ। बेलाय आरो केन्सार जानानै नालाय केन्साराबोथ' बे बार गेब्रेंनायनि थाखायनो जायोना?
औ औ गासिबो बारनि थाखायनो
औ मानसिफ्रा होनो बे बिरि सिगारेट सोबोबाल' केन्सार जायो होनो बे नङा खालि बेरि सिगारसोबोआल' केन्सार जायो। बेयो नङा दारिमिननिफ्राय गनाय उखुन्दैफोर गारि मथरनिफ्राय गनायाव उखुन्दैफोर दा बेफोरनि गेजेरजों जोंबो गोबां मा होनो देहायारि खहा जायो बेनि देहायारि खहानि बिदिन्थि महरै जेरै केन्सार जानाय केन्साराथ' केन्सार जायोबाथ' मानसिया ओरैबायदि गाज्रि कनदिसनाव थायो बा भुगिनो गोनां जायखौ जोङो मा एमाजन खालामनो हाया आरो दा बेनिखायनो बैफोरबायदि राहानो बैफोरबायदि बेराम आजारफ्रा जाहाथे जाया बेफोर फोरनि राहाखौ जों खालामना लानाया खोब गोनांथार जाहाथे बार गेबोनायखौ जों होब होबथानो हायो बेनि थाखायनो जों बिफां लाइफांखौ गायनाया खोब गोनांथार आरो दा आरो बेनिफ्राय जों ओ मा बारगे बेंनायखौ होब होबथारनो थाखाय जोङो दा ओ उखुन्दै गयै गोनोखोआरि आइजें आयलाफोरखौ जों बाहायनांगोन आरो दारिमिनफोरावबो जोङो उखुन्दैफोरखौ जोङो पिउरिफाइ खालामनो हानाय माखासे आदब खान्थिखौ बाहायनांगोन बा बाहायनो नाजायोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों दा नोंथाङा बुंदों बिदि सिगारेट सोबनायनि अनगायै बे बारजोंनो केन्सार जायो दा नंखागौ बे सिगारेट सोबग्रायाल' दि केन्सार जागोन बे नङा मानोना बारनि गेजेरजोंनो बै उखुन्दैफ्रा फैखाबाय दा बेखौ बे उखुन्दैफोरखौ होब होबथानो थाखाय जोंहा बिफां लाइफां गैला ओ गुबुन बेफोरखौ होबथानायनि राहा गैला डाइरेक्टलि बेफोर उखुन्दै गाज्रि गेस गाज्रि गेसाव मोनामनाय बायदिसिना ओ बे बार गेब्रेंनायफोरा बै सासे गोग्गो सावस्रि गोनां सुबुंनियाव मोनामहैयोब्ला बा ग'न्थंआव हाबहैयोब्ला बे मानसिया थारैनो बेमाराव बुगि खागोन गाज्रि बेमाराव गोग्लैखागोन दा बेफोरनिफ्रायनो केन्साराबो जायो बायदिसिना गुजुनाय जायो। बायदिसिना देहानि प्रब्लेम एलारजिफोर जानायफ्रा बे फोर जायो आरो दा बेनिखायनो जाथावै सम उन्दै सम औ न्दै समफोरावनो उन्दै समफोरावनो बेफोर बेमारफ्रा जाबाय थानायखौ नुदों आरो आथिखालाव
थारैनो सैथो खालि ओ आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनि जे बार गेब्रेंनाया जोंनियाव जोंनि बे बुहुम बिखायाव माखासे मुवा बेसाद बाहायथफोरखौ सावनायनि गेजेरजोंबो जायो। दिनै गोनोखोआरि सोरखारि जौगानाय लोगो लोगो जोङो गोबां मुवा बेसादफोरखौ दिहुननो मोनो गोनोखोआरि गफोरनि गेजेरजों नाथाय बेफोरखौ जों माब्लाबा गारो आरो माब्लाबा सावो बे सावनाय समाव जोङो गोबां गाज्रि उखुन्दै गनायखौ जों नुनो मोनो आरो बैफोरो उखुन्दैफोरा मा बिफां लाइफां जिब जुनार मानसि दुमसिफोरखौ हां लानायावहाय खहा खालामो आरो आरो बैफोरो हां लानाय समाव बैफोर उखुन्दैफोरखौ जोङो बोरैबा मोनजाफ्लाङोबा बिसोरनो केन्सारनि ओ केन्सार बायदि गिख्रंथाव बेरामफोरखौबो जोनोम होनायावहाय मदद खालामो आरो जेरै दारिमिनफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दै गारिफोरनिफ्राय उखुन्दै गनाय उखुन्दैफोरा जेरैबायदि जोंनि देहाखौ खहा खालामो बैफोर गाज्रि मुवाफोरखौ सावनाय जायफोर गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय माखासे मुवा जोो बाहायनाय मुवाफोरखौ जों सावनाय बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो नैबेबायदि बार गेब्रोंनायखौ जों जानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां थि-थिगनो थारैनो ओ बेफोरबायदि मुवा बेसादफोर बाहायनाय जोङो खोब खम खालामनांगोन आरो ओ सावनायखौ जोङो खोब खम खालामनांगोन मिथिंगायारि जाय खहा खालामा जिउआरिफोरनि खहा खालामा बेफोर मुवा बेसादफोरखौ जों बाहायनो नाजानांगोन। नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां बेनिखायनो बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो बै गामि ओनसोलफोराव थांनानै ओ एवारनेस प्रग्राम होनांगोन बेखौ होबथानायनि राहाफोरखौ खोन्थानांगोन मानोना गामि ओनसोलावथ' जोंहा गोबां सुबुङानो लेखा फरायाव ओ जौगाखांनाय नङा बिनिखायनो मा राहा लाब्ला बेफोर बिथिंखौ होबथानो हागोन बेफोरखौ मिथिया बेनिखायनो माने गोरों गोरा सुबुङा थांनानै
बेनि फारसे एवारनेसखौ होनांगोन आरो अब्लासो जोङो बेफोरनि फ्राय ओ जानगार जानो हागोन।
थारैनो सैथो नोंथां थारैनो सैथो नोंथां। दे बिदिबा रायलायसै दोनथ' लायदिनि
औ औ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय
औ दे दे गोजोनबाय